नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना औ
आं मोनसे माने टपिक लानानै मोनसे आइडिया लानानैसो नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों रायज्लायनो होननानै नोंथांनियाव सम दङब्ला एसे
औ नोंथां दङ दे
ओ माने गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि थासारिमोन आरो आथिखाल आथिखालाव माबायदि थासारि सोलायबोनो हमदों बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां
दा नोंसोरनि नोंसोरनि ओ जायगायाव बा नोंसोरनि गामि ओनसोलाव माबायदि थासारि सोलिबोदों नोंथाङा फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा माने गोदो माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि जानानै फैदों बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां ओ जोङो बेनिबो सोमोन्दै सावरायनोबा गोबां गोलाव जायो आरो आङो एसे सुंद'यैनो नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोङो गोदोनि आरो दानि समाव जोङो जौगानाय होनोब्ला गोबां फाराग नुनायखौ जोङो नुयो आरो जोङो गोदो बायदिसिना सुबिदाबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो जौगानायखौ नुवामोन आरो ओ जेरैबायदि जोङो गामिफोराव हान्था मेला बायदिनिबो जौगानाय गैयामोन जायनि जाहोनाव जोङो गुबुन जायगाफोराव थांनो थाखाय गोबां सुबिदा बा ओ जेंनानि मोगा मोगि जानायखौ नुदोंमोन आरो आरो ओ जायनि थाखाय जोङो बा सोलोंथाइ लानायावबो जोङो गोबां मा होनो जेंनानि मोगा मोगि जादोंमोन आरो
औ
जायनि जाहोनाव जोङो सोलोंथाइनि फारसे जौगानायखौबो नुनो थाङाखैमोन आरो गोदोनि समाव
औ
आरो जोङो बेनि अनगायैबो गोदो गामि ओनसोलफोराव जोङो आइजोफोरखौ बांसिनै सोलोंथाइ लानोह जों नुदों आरो नाथाय जोङो दानि समाव बिगियाननि जौगानायजों ओ जोङो सोरखारफोराबो एसे आइजोफोरनि सायाव बायदिसिना स्किम बायदि लाबोनानै जोङो आइजोफोरखौ हौवाफोरजोंनो समानै सोलों फन्थाइ लानायावबो आरो बायदिसिना बिथिंफोराव जोङो जौगानायखौ नुदों आरो
औ
आरो बिब्दिनो जोङो दानि समावथ' गोबां जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ नुदों जेरैबायदि गोदोथ' जोङो सोलोंथाइ लानाय बायदिफोरावबो जोङो जोबोर गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन नाथाय नाथाय जोङो दानि समाव खाथि ओनसोलफोरावनो जोङो ओ गोजौ सोलोंसालिफोरखौ नुनो मोनदों आरो ओ जायनि जाहोनाव जोङो गामि फोर जौगानो हमदों बांसिन सुबुंफोरा सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय
ओम
आरो जोङो हान्था मेलाफोरखौबो जौगानाय नुदों आरो नोंथां खोनादों नोंथाङा औ बिदिब्ला नोंथाङाबो ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा बेसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां माने गोदो गोदाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंबोदों गोदो गोदायनिफ्राय दासिमहालागै जेरैबायदि सोलायबोनो हमदों नङा होमबा नोंथां मानो होनबा गोदो गोदाय जोंनाव गामि ओनसोलाव गोबाङानो माने न' बांनि थाखायबो बा न' बांफोराबो गुबुन रोखोमनि जायो मोन नालाय जोंनि बर'नि न'खर होननानै बुङोबा बांसिनानो थोरिजों लुनाय नारा थोरिजों उखुम लुनाय बेफोरबायदि न' नुबोदोंमोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां सोलायबोबायानो
औ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों दे फोरमायलाय
माने गोदोनि ओ सोलोंथाइ बिफानाव बुङोब्लाबो सोलोंथाइयाबो गोबां खममोन नङा होमबा आथिखालावथ' गोबां सोलोंथाइआव जौगाबोनो हमबाय गोदो गोबां सोलोंथायाइया खममोन गोबाङानो सोलोंथाइ लानो लुबैदोंमोनब्लाबो लानो मोनाखैमोन स्कुल फरायसालिफोरा गोजान गोजान हान्थिनानै थांनो गोनां जायोमोन गारि मथरनि जेबो ओ गैयामोन खममोन गारि मथराबो खममोन नालाय थांनायनि राहा लामाबो गैयामोन आरो लामा दथाफोरावबो गोबां बायदिसिना रोखोमनि जेंना सोमजिनो थाखाय गोरलै मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव मानो होनोब्ला लामा हान्थिनायफोराबो गोरलै नङामोन जेराव न'खरफोरा गोजान गोजान जायोमोन नालाय गामिनि न'खरफोरा आरो बांसिनानो लामाफोरा गाज्रिमोन लोगोसे हाग्रा बंग्राजों गफबनायमोन न'खरफोरा गेसेंमोन बेनि थाखायनो गोबां उसुबिदा जायोमोन नङा होमबा नोंथां गोदोनि दिनाव आथिखालाव बेफोरबायदि नंलिया आथिखालाव लामाफोराबो मोजां जाजोबनो हमदों सरखारनि गोबां फान मोननायजों लोगोसे आथिखालाव लामाफोरा पाकानि जानो हमदों सिसि ब्लक निजा जालांनो हमदों गानि गामि खना खना गासैबो लामा हान्थिनायफोरा मोजां जालांदों जेरावबो माने उसुबिदा गैयै जालांनो हमदों गारि मथराबो आंखाल गैयि जालांदों गोदो गारि मथरनि जायगायाव मोसौ गारि मायबा मोनसे हान्था मेलानि थाखायबो बाजारनि थाखायबो माने मोसौ गारिजोंसो लांलाय लाबोलाया सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि गारि ओंखारदों बेफोरनि थाखायबो गोबां गोरलै जालांनो हमदों सुबिदा मोनदों गोदो बेफोरबायदि सुबिदाया गैयामोन
औ
बुंनो थाङोब्ला फरायसालिनि आरो सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्लाथ' गुबुन आ मा बुङो मा गोदोनि दिनाव सोलोंथाइा खममोन फरायसालिफोराबो गोजान गोजान जायोमोन नालाय नोंथां बेनि थाखायनो गोबाङानो सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन थेवब्लाबो जेरै सोलोंथाइ लानो हायाखैमोनब्लाबो माने गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ लाजानो लुगैयोमोन मानो होनबा गोदोनि बिमा बिफाफोरा गोबाङानो लेखा रोङा नाथाय आथिखालाव गावनि फिसाफोरखौ लेखा फोरोंजानो लुगैयोमोन रोंजानो लुगैयोमोन नालाय गोबां सोलायलांनो हमदों बेफोरबायदिनो दाथ' बिमा बिफायाबो रोंगौ जाला रोंगौ सोलोंथाइ मोनबोदों एसे एनैब्लाबो सोलोंथाइ लाबोनो हादों गोदोनि बेफोर गोबां सोलायबोदों आरो दा नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो माइ आबाद मावनायफोरा माबायदि सोलियो माने गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदिमोन एसे फोरमायलांदो होमबा नोंथाङाबो
औ नोंथां। ओ आबाद मावनाय बिथिङावबो जोङो गोदो जेरैबायदि मावोमोन बिनिसाय जोङो बांसिन जौगानायखौ नुदों आरो दानि समाव। जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो जोङो बायदिसिना ट्रेक्टर बायदिफोरखौ जोङो ओंखारनाय गैयामोन नालाय बेनिखाय जोङो हा मोसौ हालि बायदिजोंनो जोङो बांसिन आबाद मावनायखौ ओ नुबोदों खोनाबोदों आरो नाथाय जोङो दानि समाव बिगियाननि जौगानायजों खम समनि गेजेरावनो खामानिफोरा एसे एसे थब जोबनाय बायदि जोङो जेरैबायदि ट्रेक्टर बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोदो जेरैबायदि जेबो हासार बाहायालासिनो आबादफोरखौ मावोमोन नाथाय जोङो दानि समाव बांसिन सुबुंफोरखौनो बायदि रासायनारिक मरै बाहायनानै जोङो आबादखौ फोथांनायखौ नुदोंबा औ बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोदो जेरैबायदि आबाद फोथाराव एसेबां बा मा होनो जौगानाय नुवामोन नाथाय जोङो दानि समाव। बांसिन सुबुंफोरखौनो आबाद फोथारफोराव गोसो होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ मानो होनबा गोदोनि दिनाव आबाद मावनायाबो एसे आलादामोन नङा होमबा?
औ
गोबां फोथारफोराबो गोबां लांदां दङमोन लोगोसे बेयाव आबादाबो गोबां जायोमोन देग्लाय आगोलनि दिनाव रासायनारि हासार बाहायनाय जायामोन गोबोर मिथिंगायारि हासार जेरै गोबोरनि मोसौनि खि गोबोर हासुदैफोरजोंसो बानायनाय हासारखौ बाहायोमोन बांसिनानो बेनि थाखायनो हा हाफोराबो आबाद मावनाय हा फोथाराबो एसे मोजाङैनो थायोमोन लोगोसे। आबादा नांगौ बायदि मोनामोनब्लाबो जखानि नांगौ बायदि माने गोबां मुलाम्फा जायामोनब्लाबो नांगौ खिनिया थोजासे खथिया जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबाङानो रासायनारि हासार बाहायनानै मुलाम्फाखौ ननायागिरो नङा होमबा?
औ
जेरै इउरिया हासार बायदि रोखोमनि पटासियाम हासार। मुलि बाहायनानै जौगानायखौ आरो
माइ आबादनिफ्राय बांसिन गोबांसिन फिथाइ मोननायखौ नागिरनानै दिनै बायदि रोखोमनि हासार बाहायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदि बिदिनो ओ गोदोनि हा आबाद मावनाय हा आरो दानि आबाद मावनाय हा होमबा गोबां सोलायलांदों हायाबो मानो होनबा गोदो गोबोर हासारजों मिथिंगायारि हासारजों बा बाहायोमोन। नाथाय आथिखालाव रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि आबाद फोथारफोरा गाज्रि जालांनो हमदों रासायनारि हासार बाहायाब्ला आबाद मोजां जाया बेफोरबायदि जालांनो हमदों। गोबां सोलायनाय नुबोदों बेफोरबायदिखौबो नङा होमबा नोंथां? मा होनबा गुबुन रोखोमनि हासार गुबुन रोखोमनि आबाद मावोब्लाबो जेरै उफ्रा गोजां बोथोरनि उफ्रा आबाद मावोब्लाबो बो बेयावबो गासैबो रासायनारि हासारजोंसो ओ फिथाइखौ मोननाय जायो।
औ
बेनि थाखायनो गोबां रोखोमनि सोलायनाय लाबोदों आरो। बेबायदिनो नोंथांमोननियावबो मा ओ उफ्रा आबाद मावनायफोरा माबायदि?
औ नोंथांओ जोंनि ओनसोलाव जोङो जेब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो माइ आबादखौ मावनायखौ नुयो आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव बोथोर लानानै जोङो बोथोर गुबुन गुबुन आबाद मावनाय ज जायो आरो जे दैज्लां बोथोरा माइ हाखांनाय जायो अब्ला जोङो ओ बे दुब्लिखौ ओरैनो दोनालासे बेवहाय खायसेखौ मटर आबाद बा सबाइ आबाद आरो खायसेखौ ओ मा होनो थास' आबाद आरो बेनि अनगायैबो खायसेखौ बेसर आबाद मावनायखौ नुयो आरो बेसर आबाद मावनाय बुङोब्ला जोङो एसे माइ आबादजोंनो एसे एखे जायो नाथाय जोङो बेवहाय बेसराव बांसिन रासायनारिक हासारफोर बाहायनायखौ नुयो बा मुलिफोरायखौ नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरनि जोगोनार बा पथल सिंखा बायदिफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि उफ्रा आबाद मावनाय जायोना
औ जायो मावनाय जायो बुहुद नाथाय गोदोनिख्रुइ आरो दानिख्रुइ गोबां सोलायनाय लाबोदों सोलायबोबोगासिनोबो दं मानो होनबा गोदोनि आबादा आरो दानि आबाद आथिखालनि आबादाथ' गोबां फारागानो दङ नङा होमबा नोंथां
औ
गोबां फाराग दं बेफोरबायदिनो माने माइ आबादजों लोगोसे उफ्रा आगान उफ्रा आबाद मावनायफोराबो जिंखा पटल आरि मावनायफोराबो गोबां सोलायबोदों गोदोनि मावनायजों जों दानि मावनायजों मानो होनबा आथिखालाव गासैबो रासायनाय द ह हासारनि जोहैसो जायो नङा होमबा बेनि थाखायनो बांसिन मुलाम्फानि थाखाय मावो गोबाङानो मुलाम्फा मोननो थाखायसो आबाद मावनाय जादोंमोन नालाय गोदोनिया आरो गावनि जानो थाखायसो मावोमोन बेखायनो गोदोनि मा होनो गोदोनि फिथाइ फिथाइफोरा आबादनि फिथाइफोरा मोनसे मोजां होननानै बुङोमोन आरो नाथाय दानि रासायनारि हासारजों बानायनाय फिथाइफोरा मुलिजों बानायनाय फिथाइफोरा एसे बिस गोनांबो जालांनो हमदों जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया बेराम आजारजों भुगिनांगौ जानानै फैदों नाोमबा नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला
टाइमाबबो जाबाय नोंथां बेखिनि सम होनायनि थाखाय गोबां साबायखर थाबाय नोंथांनिसो रायज्लायनाया
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
दे होमबा